औ।
औ खोनादों दे आं।
औ खोनाबाय।
रायज्लाय जागोन। मानि सायाव रायज्लायनो सानदों नों थाङा?
मानि सायाव रायलायनो सान दा मैगं थाइगंनिखौनो राय्लायनोसै नामा?
मैगं थाइगं औ रायज्लायजागोन।
ओ नारजिखौ माबोरै सङो आरो मा होनो नारजि ओंख्रियाव मा मा नांगौ जायो?
औ माने मैगंफोरखौ आरोना मा मा मा मैगंखौ माजों सङो बेनि सायाव आरो ना नोंथां बुंनाय बायदिबा।
औ औ
औ बुजिबाय होमबा आङो। अब्ला दे नोंथांखौनो आं सोंग्रोनोसै ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना? ओ जेनेबा बै ओ मा होनगोन जेनेबा अनला अनला खारैफोरखौ माबायदि संनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन।
औ
अनला ओंख्रियाव माबाानांगौ जायो माइरं माइरंखौ सोमनांगौ माइरंखौ सोमनानैहाय ओमफ्राय बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरो अन गुन्दै खालामनानै दैखौहाय गुदुं खालामनांगौ जायो दैखौ गुदुं खालामनानै बेनिफ्राय नोङो बे अन गुन्दैखौ बेयाव दैयाव होबाय गोदौ होनानै इनिफ्राय उनावहाय खारै ओंख्रि गारना होनांगौ ओमफ्राय बा संख्रै ओमफ्रायबो गारजा गारनांसिगोन आरो ओमफ्राय संख्रै। ओमफ्राय फालौ देनायबो गारना होजायो अन गुन्दैयाव देफा जायो फालौखौ। ओमफ्राय खारै होनांगौ जायो आरो। बेखिनियानो ओमफ्राय ओरैनो
ओमफ्राय जेने औ मा मा बेदरफोरखौ होजायो बा नाफोर होजायो ना होजाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? हेलौ खोनादों ना? खोनायासै आं हेलौ। नेटवर्कआ जायासै नामाथाय हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां जेबो खोनाखै नोंथाङा